नोंथाङानोसि नोंथां
आङो ओरैनो दं
अथ' नोंथाङा दायो बे नोंथांनाहा मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जोंना बिदिनो आलु भाजि खालामनायमोन आरोना
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना नोंथां
अ फ्रि दं
औथ' जों बिदिनो मोनसे टफिस लानानै फैदों जे मानसिया बबे बबेखो बिदिनो मा खामनो हायो एबा मानसिया बुहुमखौ म बिदिनो साक्सेसफुल खामनो हाखो जों बिनि बागै लायरायसै ना नोंथां
औ जागोन
थ' अब्ला आं बिदिनो जागायजेनोसै जे बुहुमावथ' मानसिया मा दिहुननो हायि गैया गासैखौबो मानसिया दिहुननो हाबाय आरो ना नोंथां जे जेरै मानसिया अख्राङाव थांनानै बिदिनो बिदिनो मोनसे बिदिनो सावगारि एबा मोनसे नुथाय जेनेबा बुहुमनि बागै मानसिया लानानै फैबाय आरो बे बिनि बागै बुहुमाव गासैयावबो बिदिनो मोनसे बिदिनो रानस्रावनाय जाबाय आरो जेरै जेरै आब आमेरिकायाव जेरै हादरा बिदिनो गिदिर बिसिनाबो आरो जों बिदिनो मिथिगौ जे हादोरा जि गोबां बिदिनो हादो फोर दोङ बे हादोरफोरनिबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो खोना नोना नोंथाङा अथ' अब्ला आं बिदिनो जागायजेननो दे जेरै आमेरिका हादरावथ' बिदिनो दानि जुगाव बिदिनो गोबां बिदिनो टेक माने जों ओंखारनायजों लोगोसे मानसिफोरा बिदिनो आबादारियावबो बिदिनो गोख्रों जौगाखांदों नंगौना नोंथां नंगौना नोंथां खोनानो ना नोंथाङा
खोनादों खोनादों
अ थ' अब्ला आं बिदिनो जे आरो फंनै सो बुंबावनो जे बिदिनो मानसिया बिदिनो जे दै लोमनाय बे दै लोमनायफोरखौ बिदिनो मानसिया स्लुइस गेट एबा मोनसे बिदिनो स्लुइस गेट बानायनानै दैखौ होबथायो आरो जे बिदैयाबो बिदिनो थांनो हाया जायो आरो जे बिदैया जमा जायो अब्ला मानसिनो जेब्ला दै आंखाल जायो अब्ला बिगा हायथिं जे गोजौआव स्लुइस गेटआव बिदिनो हमथाना लाखिनाय फाय गाहायथिं बिदिनो हाइ ख्लायमि थाखाय मानसिनि नांगौ जानायाव बिदिनो दैखौ बिदिनो हरो आरो जे दै नाला जेरै दंख' माबा मोनसे फुख्रिफोराव बिदिनो जमा जायसि आनोना नोंथां जेरै आमेरिका हादरावथ' बिदिनो गोबां माइ आबादनि बिदिनो मोनसे जौगाखांनाय बिदिनो हारि जेनेबा मोनसे हादोर आरो जेरै जापानाव बिदिनो पेट्रलियाम दिहुनायावनो सेथि नंगौना नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां।
आरो चाइनायआवथ' बिदिनो मोनसे बिदिनिक मबेल एबा कम्पिउटार एबा डिसिलार बायदि बिदिनो गोबां बेयावथ' गोबां साक्सेसफुल एबा। जौगानाय हादर आरोना नोंथां आरो होन्नो मानसिया जेरै गारि खारनो थाखाय लामा बनायदों लामाफोर बिदिनो पाक्कानि लामा बिदिनो मोजां बनायदों आरो सिसि ब्लक आरो दै बिदिनो फैनायाव दैया मानसिखौ जि बुखारलाङा बिनि थाखाय जे दलं बनायदों आनो दलंआव बिदिनो मानसिफोरा दलंआव बिदिनो सायाव थाङो आरो जे दैदों मानसिया जिउ गावनि जिउखौ खहा खामा जासे बिदिनो दैखौ बारलांनो होननानै बिदिनो मानसिया गोबां रोखोमनि बिदिनो साननानै बिदिनो साइन्टिस्टफोरा जों बनायनायखौ नुनो मोनदों आरो जे गोबां रोखोमनि बेदिनो मानसि एबा साइन्टिस्ट बिदिनो बानायनाय दङ जेरै दलं एबा गारि मथर। एबा बायदिसिना जेरै उरुप्लेन। एबा फाइटार फाइटारफोरखौबोथ' बिदिनो मानसियानो बिदिनो जुग बिदिनो बानायदों आरो बे बानायनायावबो गोबां बिदिनो मे बिदिनो खस्थ' बिदिनोस सिनायजों बिदिनो मोनसे बिदिनो बिरग्रा बिरखं जोंबा बिदिनो मानसिया बानायनायनो हादों माने नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव माबाफोर बिदिनो मानसिया मा खालामनो हायो एबा मा मावदों बिनि गाब बिनि बागै फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
ओम ओ बुंजागोन नोंथां जि जिहेथु नोंथाङा बुंबाय बबे हादराव मा बिथिङाव जौगादों नंगौना?
औ नंगौ।
जेरै बुंबाय नोङो आमेरिकाफोराव ओ दारिमिन आरो ओ गायनाय बेसादफोराव जौगादों जेरै माइ आबाद बुंबाय नोंथाङा। आरो जोंहा जोंनि खा थियाव थानाय चीन हादोराव मा जौगादों बेखौ बुंबाय नोङो। जिहेतु चीन हादोरा दायोहाय जोबोद टेक्न'ल'जियावहाय गोबां जौगादों। थिग बेदिनो जोंनि भारत हादराबो ओम गासिबो बिथिङाव एसेब्लाबो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों ओ जेरैहाय ओम हिक्षया दिक्षया इदुकेसन आरो दारिमिन। गायनाय लुनायफोरावहाय जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो नोंथाङा बुंबाय दे आबादनि बिथिंफोराव बुंबाय जेरै ओ गुबुन हादर जापानफोरावबो जेरै माइ आबाद गायो। ओ भारतावबो जेरै माइ आबाद गायो ओ आरो नोंथाङा बुंबाय दे दैबानाफोरखौ माबोरै होबथायो। आरो दैफोरखौहाय माबोरै आबादसेम लाङो नंग ओ जोंनि आबादफोरावहाय दै नांगौ जायोब्ला जोङो सुसगेटनिफ्राय जोङो लानाय नुनो मोनो बिबो मोनसे टेक्न'ल'जि एबा बिगियान जेरै सुसगेट।
आरो नोंथाङा उम बुंबाय दे उम गोबां बेसादफोरनि मुं जेरैहाय ओ बिरखं जाहाज फोरखौ नोंथाङा बुंबाय नंग दानि मुगायाव बिसोरनो जौगानायनि मोनसे बिदिन्थिफोर गंसे हादरनि। जोंनि भारत हादरावबो बिसोरखौ गोबां बनायनो थाखाय टेक्न'लजिफोरखौ बनायनो थाखाय गोबां उम सेन्टारफोर जौगानायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर खौ बुंबाय बि सैथो आरो नंगौ नोंथाङा बिदिनो दै दैनि फारसेबो नों नोंथाङा बुंबाय जे दैयाव सुस गेट सुस गेटनिफ्राय लाबोनानै जे मोनसे माइ आबाद माइ आबादाव बिदिनो लाबोयो नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंखाबायनों
उम बुंबाय नोंथां
औ आरो जे बे आबादावथ' बिदिनो दै नांगौ जायोलाय रे आरो गरम बोथोराव बिदिनो हाबो हाया जायो एबा हायबेट थाहैबाय बिदिनो मास मोनसे एबा हप्तानि एबा हप्ताथाम गाहाम बिदिनो फैनायखौ जों नुनो मोनो
ओ
नेथाय दै गैयियाव जेब्ला आंखाल जायो अब्ला सुस गेट एबा दै जमा बिदिनो खामनानै दोननाय बेखौ बिदिनो गाहायथिं हेगारहरो आरोना नोंथां आरो बेखौ मानसिनो जे दै दंग' एबा बायदिसि सिनाथिं बोहैलाङो अब्ला आबादारिफोरा जावख्लायनानै गाव गायसिनि आबादाव होयो आरो बे मानसिनि थाखाय बिदिनो मोनसे थिखानानै दोननाय मोनसे बिदिनो सुइस गेट एबा दै लांनाय बेखौ जों बुङो जायो आरो जे नोंथाङाबो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो जे आङो बिदिनो गोबां बुंनो सानाखै अब्लाबो आं फंनैसो मोननो जे दिनो जोंनि बुहुमावथ' गोबां रोखोमनि आगजुफोर जेरै सिलाय मबेल मबेलावबोथ' जों गोबां रोखोमनि आगजुफोर मोनो लायो जेरै बहाबा मा जादों बिनि बागै जोङो बिदिनो मिथियो आरो जे बहा बिदिनो एबा मोनसे बिदिनो गारिफोर बनायदों एबा माबा मोनसे जादोंब्ला मबेलाव फैयो आरो जों नुयो आरो जे
उम औ
मोनसेबाव आरो जे डिसेलारफोर दिसलारफोर जेरै फटक बिदिनो मानसिनि सिफिरि जिउआव बिदिनो मोनसे नेरसोन बिदिनो जालां जानानै थाङो बिनि बागैबो जे मानसि ओजा बिदिनो फटक एबा मोनसे बिदिनो बरिया मोजां जायगायाव बिदिनो होबनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
ओ
नोंथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बे सैथो आरो नंगौ आरो बियो बियो उनहालागै बिदिनो सोलिलांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिनो नाथाय आगोल आबौ आबैनि दिनाव बिदिनो जों गोबां सुसगेटफोरखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय दानि जुगाव गोबां सुसगेटफोरओंखारबायना नोंथां
ओ नंगौ।
नोंथाङाथ' बिदिनो सुइसगेटफोर गिदिर एबा फिसाफोर ओनसोलाव थानायफोरखौथ' नुखाबाय जानांगौ नोंथां।
नुबाय नोंथां नुबाय।
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां?
थारैनो जोंनि ओ देसफोर एबा बुहुमाहाय टेक्न'ल'जि एबा बिगियानाव गोबां जौगादों। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों बियोहाय जोङो जौगाबाय थागोन होननानै जोङो सानदों आरो बे जौगाबाय थाबासो जोंनि बुहुमाहाय ओ गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन
औ नंगौ।
नंगौ थारैनो गासिबो हादोरफोरा टेक्न'ल'जियाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोर जौगानाया मानसिनि जिउखौहाय उम संसार जा दानायाव बांद्रायबो ओ गुरै खालामनायखौ जों
औ औ
उम जाहा समाबो जाना फैबाय जोङो दिनथ'नोसै नामा
औ दिनथ'नो दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों